हेल'
हेल'
औ नोंथाङा आंनि गारांखौ खोनादों ना?
खोनायाखै
अ हेल'
र
हेल'
अ हेल' नोंथां
नोंथाङा आंनि गारांखौ खोनादों ना?
बारा मोजाङै खोनायाखैमोन
अ आं नों औ हेल'
औ खोनाबाय दे
अ खोनाबाय ओ आं नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै कल खालामदोंमोन
औ मा आयदा लाना कल खालामदोंमोन बुंलाय
ओ बेनो जाबाय नोंथाङा जोंनि बे दा बर'नि ओंख्रि ओंख्रिफोरनि गेजेराव माने उम माखौ मोजां मोनो ओमफ्राय नोंथाङा माखौ संनो रोंगौ बेखौ एसे खोनथानो हागोन ना?
औ आं नारजिजों अमा ओमफाय नाफामखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो ना ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा मा ओंख्रिखौ बांसिन गोथाव मोनो बर'नि गेजेराव
आङो औवा मेवायजों अमा मोजां मोनो आङो
अ होमबा नोंथाङा बे अमाजों मेवाइजों बोरै सङो बेखौ एसे खोनानो हागोन नामा
औ माने औवा मेवाइजों अमाखौ माने अनलाखौ मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बेखौ बे गिबियावनो
औ
गिबियावनो माहोनो अ अमाखौ एवग्रोना लाबाय संग्रोनानै ओमफ्राय पियास पियास फालौ ओ थाव बेफोरखौ होजोबनानै अमाखौ अमाखौ एवबाय ओमफ्राय अमाखौ एवनानै बेहाय माने बे औवा मेवाइ बेखौ होबाय होनानै ओमफ्राय दै होबाय दैयाव ओमफ्राय बेयाव एसे खारदै अ अनला अन गुन्दै अन गुन्दै देनानै बेखौ माने बेहाय होबाय ओमफ्राय बे खारदैखौ एसे लुदेरनानै होबाय ओमफ्राय दसे गोबाव संनानै ओमफ्राय जाबाय बेनो जोंना औवा मेवाइजों अमा अनला अनला ओंख्रि।
नोंथाङा बावा नामा बर'नि
खोनाया नोंथां
नोंथाङा मा होनो बर'नि दस्रा ओंख्रि गोथाव‌ मोना नामा आरोबाव
मोनो आङो ओ आङो अमाजों बे
नोंथांनि माथोखौ बारा मोजाङै खोना फैयाखै
खोनायाखै अ‌ र' उम आङो औ आङो अमा जों लाइ लाइ मैगंजों मोजां मोनो माने लाइ मैगंजों संनायखौ मोजां मोनो
औ आरो
ओमफ्राय ओ लकेल दाउजों ओमफ्राय बे थालिर बिबार बेजों एवनायखौ मोजां मोनो आरो भाजाखौ
औ औ
औ नोंथाङाबो ओमफ्राय माबाफोर संनो रोंगौ नामा बर'नि ओंख्रिखौ
औ अमा बेदरखौ रोंगौ ओमफ्रायो एसे बिदिनो नाफामफोरखौबो बोरै बानायो एसे बिदिनो रोंगौ ओमफ्राय ओमफ्राय औ आरो नारजिजों अमाखौबो नुबोबाय नालाय एसे एसे मिथि गौ आरो ना
औ नोंथाङा नाफामखौ मादि सङो बेखौ एसे खोन्थानो हागोनना आंनो? दा
औ
औ औ
बेखौ देबाय
औ
दे ओमफ्राय बिदिनो देनानै नोंथां आं बारा मोजाङै खोनायाखै
औ आंबो बारा मोजाङै खोनायाखै नोंथांनि गारांखौ
एसे नेटनि प्रब्लेम जादोंदां
दे खोन्थाफिननो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ औ उम गिबियावनो जेनेबा ना नाखौ लाबाय ओमफ्राय बिदिनो फोरानबाय देबाय देनानै बिदिनो माबायाव मा होनो बे बथला बथल नङाबा बा जेरावबो इदि सोनानै बिदिनो गोबाव दोननांगौ आरो ना
औ औ
बिदिनो
औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा आरो मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो? आरो माबाफोर माने नोंथांनि ओ मोजां मोनजानाय आरो गुबुन ओंख्रि दं नामा एसे खोन्थानो हागोन ना नों थाङा हेल' नोंथांनि गारांखौ खोनायाखै आङो हेल'
औ औ खोनाबाय एबार
औ नोंथाङा खोन्थाफिननो हागोन ना नोंथांनि आरो मोजां ओ मोनजानाय आरो आरो गुबुन आलदा ओंख्रि दंबावो नामा हेल' नोंथां नोंथाङा आंनि गारांखौ खोनायाखै नामा आंबो नोंथांनि गारांखौ खोनानो मोनाखै
आंबो मोनाखैमोन
अ ने नेटआ मोजां नाङाखैदां जोंना
औ आंनानो बारा मोजां नंला अखा हाबाय थानायखाय
औ औ माने दासान्दि अखा अखा हागासिनो ना आरो जोमै खोबगासिनो बिनि थाखायबो माने नेटा बारा मोजां मोनाखै
माथोखौ मोजां खानो नागिरा
औ औ माने गावस्रागासिनो आरो माथोआ मोजां खोनानो मोनाखै जायो बिदिनो औ
औ नोंथाङा अमा बेदर संनायनि एसे बुंनो हागोन ना?
माने माजों संनायखौ?
ओरैनो अमा बेदरल'
औ औ अमा बेदर अमा बेदर होनोब्ला आं ओ उ माब्लाबा आङो माने थाव होयो ओमफ्राय थाव होनानै सङो ओमफ्राय मालाबा थाव होआ लाासिनोबो सङो आङो जेनेबा मेजेमखौ एसे औ माने मेजेमखौ दसे एवग्रोना लानानै मेजेमनिफ्राय थाव दिहुननानै बेजोंबो एवो आङो ओमफ्राय मोदोमखौ होनानै ओमफाय बेहाय फियास फालौ बेखौ होबाय माने फियासखौ होबाय ओमफाय फालौ ओमफाय साम ब्राम बेखौ हायजें बेफोरखौ देनानै ओमफाय बे देनाय खौ होबाय ओमफाय होनानै ओ आलुफोर होयोबा आलु होजागोन ओमफाय आलु संख्रि संख्रि होबाय ओमफ्राय खोबनानै होबाय दसे सम दसे सम ओमफ्राय दसे सम खाबनानै जुदि आलुआथ' ओ मोननो नागिरा नालाय ओमफ्राय एसे दै होबाय मोननाय बादि ओमफ्राय दसे गोबाव आव खोबनानै आरो एरफिननानै उनाव साखिनायबाय सुं ख्रि नांदोंना नाङाखै ओमफाय संख्रि फानलु नांदोंना नाङाखै ओमफाय नायखांनानै जाबाय बायदि मोननानै बेखौ बन्द' खालामबानो जासिगोन आरो आं बिदिनो सङो आरो ओमफ्राय गुबुना माबाददि सङो मोनथिला माने आं बिदि सङो आरो नोंथाङाबो अमा बेदर संनो रोंगौ नामा हेल' हेल' हेल' नोंथांनि रां रावखौ खोनायाखै आङो हेल' नोंथां खोनादों ना हेल' हेल' हेल' नोंथां माथोखौनो खोनायाखै आंनिखौबो खोनायाखैदां नोंथाङा नेटनि प्रब्लेम जागोन बेखायनो बिदिनो खोनायाखैदां
औ हेल'
औ
खोनाबाय हेलौ आं नोंनिखौ दहायनिफ्रायनो खोनागासिनो
औ माने नोंनिखौ खोनायाखै आङो
नोंनिखौ खोनागासिनो दहायनिफ्रायनो
खोनादों आरो आङो माने नेट मोनाखै बेखायनो बिदि जादों दां दे बिदिब्ला नोंथां औ समाबो जाबाय नालाय दोननोसै बिदिब्ला। नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय थाबाय
औ गोजोन थों।
औ गोजोन्थों।